औ
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
अ नों दासो सिखारदों आरो आं दिनै मैया मोनायाव एसे जांख्रा जादोंमोन बे बेखौनो एसेन्दुनायफ्रा ओंनो दासो सि सुनानै खालामनायनि जेरगा नोंथां।
अ नोंथां फुंनि जामुंफ्रा जाथ'वाखै ना
फुनि जामुआ आं नोंथां दासो सा लोंखांनायखाय दा जाथ'वा सान्दों दा दसे थाना जानोसां।
अ गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं नो
गायनाय फुनाया मैया थ'जोबनाय जाबाय नोंथां जांख्रा जानाया होबाय मैया
अ बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
थ' नोंथां मैया जोंहानि जांख्रा समावथ' बिराद मोजां सगां होदों नोंथां अखा जे जे जेनो बिराद मोजाङै दिनैथ' जिरांहां जिरहां जिरांहां जिरांहां जादों आर ना नोंथां दिनै दा नै बोथोरा
अ औ होनबा बोथोरफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो आं आंबो जिरायनो दं नै नोंथां।
औ
खोनादों नोंथां
नोंथां
औ
आरो दा नोंथां जामुंफोर जाखांबाय फुंनिखौ
औ जा-जामुंफ्रालाय जाखांबाय ओं।
मा मा ओंख्रि जाखो नोंथां फुंनियावलाय?
ओ ओंखाम ओंख्रियाथ' सै सानफ्रामबो एखेयानोसै दालिसै दालि ओंख्रि आलु फाजायानोसै आरो।
अ ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा
गायनाय फुनायाथ' आंना गेजेर खन्द'आवनो सोलिफुगासिनो दङ'।
औ जोबथ'आखै आरोना होनोमबा नोंथां?
ओ जोबथ'वाखै जोबनायालाय नों-नोंथाङा दायो फ्रि नंगोना नङा?
आंथ' नोंथां फ्रियालाय फ्रि नोंथां फ्रियानो
औ दान्दिसे सम आं मोनसे टपिक सोंहरनो होननानैसो खल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
सोंनो हागोन नोंथां मानो सोंनो हाया जानो सोंनो हागोन
औ दे होमबालाय आं सोंसै टपिकखौ जोंनि बे दा गामियारि ओनसोल गामियारि ओनसोल आरो टाउन एबा सोहोरारि ओनसोलनि बागैसो फंनैैसो बैखेव हरनो हागोन नामा आंनिसिम।
अ हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला आं नोंथांनो टपिकनि सोमोन्दै बेखेवनानै खोन्थालांनि नोंथां फैनानै नोंथाङा
औ जागोनदे नोंथां औे
दे होमबा दे होमबा आं नोंथांनो खोन्थानोसै सरासनस्रायैनो जोंनि गामि आरो सोहोरनि गेजेराव गोबां फारागथि जों नुनो मोनो मानोना टाउन सोहोराव जा सुबुंफोर थायो बे सुबुंफोरनि। थानाय हुदा आरो खामानि दामानि। बेफोरो गामियारि ओनसोलनिजों जेबो मिलायखायानो। आरो टाउन सहोराव बुंनो थां। होमब्ला जों जेरै माखासे फेसिलिटिफोरखौ जों माखासे हाइ फाइ नुनो मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोर माखासे थासारि एबा बा बिदिनो थांलाय फैलाय नि राहाफोरखौ जों बारा मोजाङै नुनो मोना मानो होनोब्ला टाउन सोहोर जायगा आरिनिया जोंनिबाय गामि ओनसोलनि बायदि। बारा गोबाय गिजि लामा जाया आरो। जोंनि बादि सरासनस्रा सुबुंफोरा टाउन सोहोराव थाया। मानो होनोबा टाउन सोहोर सुबुंआव गाव गावनि जिउआव माबा मोनसे मावनो। हानाय एबा। थांनानै थालांनो हानायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावग्रा एबा जाखां। जाखांनाय एबा जौगाफुनाय सुबुंफोरा थायो। खोनादोंना नोंथांङा औ आरो जोंनि गामि। बे एरि एरिायाव ओरैनो सरासनस्रा सुबुं। फोरा थानाय जायो आबादारिफोर। माबा मोनसे सरासनस्रा खामानि मावग्राफ्रा जोंनि गामि ओनसोलाव। थानाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा। औ। सरासनस्रायै बुंनो थाङो। बा गामिलाय। थांनाय फै थाखाय जेबो आंखाल एबा आंखालानो गैखाया। जोंनि गामि ओनसोलाव थांलाय फैलाय। बा लामायाव एसे एनै प्रब्लेम जानायखौ जों। नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलनि गेजेर गेजेर। खना खनला जायगायाव जों बारा मोजाङै। जोंनि हान्थिनो थाखाय लामा सामाया मोजां नङा। मानो होनोब्ला लामा गाज्रिनि जाउनाव जोंनि गामि ओनसोलाव। ना मोजां गारि खारबोयो ना मोजां सुबुंफ्रानो हान्थिलाङो। गोजाननिफ्राय सुबुंफोरानो हान्थिनो हायो। बेनि जाउनाव जोंहा गामि ओनसोलाव। हान्थिनो थाखाय माखासे प्रब्लेम जानानै फैयो आरो ना नोंथां। खोनादों दा नोंथांङा।
औ नोंथां खोनादों।
औ। बुंनो थाङोब्ला टाउन सोहोरनि सुबुंफोरा जोंनि। गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बादि। गोबां खस्थ' खालाम ख्रुबनानै एबा दुब्लि। आरियाव दुब्लि फोथार आरियाव थानानै खामानि मावा आरोना। थां मानो होनोब्ला बिसोरो गावसोरनि थांना थानायनि थाखाय गुबुन हाबाफोर जबफोर। मावनाय जायो।
आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनिनो गाव गावनि। फोथार आबाद मावनानै मैगं मैला गायनानै। एबा हाग्रा बंग्रा एसे एनैनिफ्राय जा मैगंफोर मोनो बेफोरखौनो।
फानि जायिमुंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खांनाय जायो आरोना नोंथां।
बुंनो थाङोब्लाउननि माखासे टाउननि सुबुंफ्रा जों गामि ओनसोलनि सुबुं फोरनि सायाव सोनारनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोल लनि सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै एबा खेथिफोर मावनानै जा आबाद मोनो एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय जा आबाद जा मैगं थाइगंफोर बुथुमनानै मोनो। बे
सोहोरनि टाउन सोहोराव हाथायफोराव बे बे बे मैगं बुंफोरयो आरोना नोंथां आरो बे टाउन सोहोरनि सुबुंफोरा बायनानै जानांगौ जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला टाउन सोहोराव सुबुं अनजिमानि थानाया गोबां रोजा जायो आरोना नोंथां आरो बेनि गेजेरावनो टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा आबाद खेथि एबा गाव जानो थाखाय माव मावनो गोनां एबा मावनांगौ जायगाया गैया जायो आरो बिसोरो गाव गावनि एसे एनै मैगं थाइगंफोर मावनो नांगौ जायोब्लाबो बिसोरो मावनो हाया। बेनि जाउनावनो बिसोरो जों गामि ओनसोलनि माखासे आबाद बै सुबुंफ्रानो थानांगौ जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो गामि आरो सोहोरनि फारागथिनि गेजेराव फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनानै खोन्थालाय औ खोनादों नोंथां औ
अ दे आं बिदिब्ला फनैसे बुंलांनि दै आं बिदिब्ला फंनैसो बुंलांनोसै नोंथां।
औ दे
बुंनांगौ माखासे गोबां बाथ्राखौनो नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ जि हागौ बेखौहाय नोंथांसिम फोरमायहरफिनसै खोनादोना नोंथां गा सोङोब्ला जोंनि गामि एरिया गामि ओनसोल आरो सोहोर नोगोर फोरनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बेलेग बेलेग जाजोबखायो। जोंनि ओनसोलावहाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय गामियारि ओनसोल बायदिनो थाइगं मैला बायदिसिना आरि गामियावनो मोनजोबखायो सोहोरफोरनिया टाउननिया जोंनि बे गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलनिफ्राय लांनाय माखासे अरगेनिक अरगेनिक
जामुं एबा गोथां मैगं थाइगंखौसो टाउन सोहरसिम दैहरनाय जायो। बेखौनो टाउन सोहरनि ओनसोलफ्राहाय मोन मोननाय मोनना जानाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
अ जोंनि बे गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सुबुंफोरा ज' ज' जमा जमा जालायनानै बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलाय लायो नाथाय टाउन सोहोरनिया
टाउन सोहोरनि थांनाय थांनायलाय बेनिफ्रायनो गामियारि गामि गामियारि ओनसोलनिफ्राय गामियारि ओनसोलनिफ्राय टाउनारि ओनसोलनिया
औ खोनादों नोंथां।
थां गामि जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय था-थाग्रा फुलिफोरा बेलेग जायो आरो नाथाय टाउन‌ टाउन सोहोरनिया टाउन सोहोरनिया गाननाय जोमनाय गान्नाय जोमनायफ्राबो गामियारि ओनसोलजों मिलाया आरो जानाय-लोंनायफ्राबो गामियारि ओनसोलजों बांसिन बांसिनानो फ्राय मिलाया होननानै बुंजायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां समाबो जानानै थांबाय
औ नोंथां
बिदिब्ला दोन्थ'लनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनो जागोन दे नोंथां दोनथ'लायसै ना नोंथां
औ औ दे नोंथां दे